औ
मा खालामदों नोंथाङा?
ओ ओरैनो दङ। दाथ'-
होमबा रायज्लायनो हागोन ना नोंथाङा?
औ रायज्लायनो हागोन रायज्लायनो हागोन।
होनबा जोङो दावबायनायनि सायावनो एसे सावरायनोसै नामा? ।
औ सावरायजागोन दे।
औ दावबायनाय होनोबा थ' आरो मा बुंनों‌ नों थाङा मा मा जायगायावबा मा मा मा होनो आसामनि बाहेरायाव मा मा जायगाफोराव मानि दावबाय हैफेरखो बेफोरनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा?
आङो दावबायनायाथ' आसा आसामनि बाहेरायाव मोनसे जायगायावल' थांफेरदों दासिमबो।
औ
ओ बारा आङो दावबायनो मोजां मोनो खिन्थु ओ बारा दावबायनाय जायाखै आरो। सम मोनियाव।
औ मिलायाना माब्लाबा समावहाय माने। बिदिनो जायो आरो। ओरैनो नोंथाङा आं आंबो इदिनो आरो बांद्राय इफोरबायदि माने बेरायहैनाय जायाखै आरो। दावबायनाय इफोरबायदि थांनाय जाया खै। एरैनो खा थि खाला खाथि खालाफ्रावनो बेरायहैनाय जादों जेनेबा जों ओरै बुंनो थाङोबा तेजपुर तेजपुर डिमापुर ओनोफ्राय ओरैजाय मा होनो ओ नेपाल इफोरावहाय इफोरावल'सो थांनाय जादों आरो ओमफ्राय गुवाहाटि गुवाहाटियावथ' जोंनिनो खाथि जायो जाहैबाय ओंखायनो माने बेफोरावल'सो ओरैनो बेरायहैनाय जायो आरो। औ। ओरैनो नोंथाङा मा मा जायगाफ्राव बेरायहैखो इखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा?
आसामावथ' ओ बारा बेरायजोबनाय जायाखै आसामाव। गुवाहाटि थाङो न मरिगाव ओरै थांनो तेजपुर थांखांबाय। बेनिफ्राय सिक्किम थांखांबाय।
औ।
ओ बेनोसै आरो गोजान गोजान बुङोबा।
औ। जेनेबा नोंथाङा दावबायनानै मा मा नुथाय नुबोखो बा मा मा होनो मा एक्स पिरेन्स मोनखो बेनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा?
आङो एक्सपिरियेन्सथ' बारा बुंनो हानाय नंला आङो होमबाबो एसे जा आं एक्सपिरियेन्स मोनदों बेखौनो खिन्थानोसै आरो।
औ।
मानि कलेजनि लोगोफोरजों थांदोंमोन आरो
औ उम।
उम सिक्किमाव नर्थ सिक्किम। नड सिक्किमाव थांदों आरो।
औ।
ओ नड नड नङा इस्ट सिक्किमाव थांनाय जादों इस्टआव बिदिनो जों थांनाय समाव गोजां बोथोरमोन गोजां बोथोराबो नाथाय खाफाल गैया ओ मा होनोमोनलाय बरफ लोगोमोन्नाय जायाखै आरो लोगो मोननाय ज बरफ जे
अ।
फ्रि फ्रि गो लैयोमोन ना बे टाइमाव। जों थांनाय टाइमाव खाफाल गैयैनि लोगो मोनाखै आरो बेयाव ओरै
औ।
गेंटक थांदों गेंटकनिफ्राय नाथुल्लायाव थांदोंमोन आरो चाइना बरदाराव। ओ खाफाल गोनां बेयाव माखासे चाइनिस आर्मिफोरखौ नुनो खाबु मोनदों आरो
औ औ।
ओमफ्राय औ औ ओमफ्राय नाथुलायाव गाखोनाय समाव हां थोनो थोनो मोनदोंमोन आरो हां लानो खस्थ' मोनदोंमोन एसे।
औ।
ओ बेनोसै आरो सिनारिफ्राथ' गासिबो मोजांजोबानो बुहुतनो। गोजां बोथोराव थांनायनालाय से रानस्रावस्राव मोनो आरो बोरैबा। बरफबो खोबनाय नङामोन नालाय जों थांबा। बिफां लाइफाङा एसे दान स्रिव जानायमोन आरो।
अ।
खिन्थु उम
हजोंनि बारहावा आरो जोंनि बारहावाजों मानि मा फाराग मोनखो नोंथाङा ओ जों थांनानै सिक्किमाव बेरायनानै?
ओ सिक्किमाथ' हाजो गोजौ एरिया बुंजायोना। ओ बेयाव अक्सिजेना खम आरो। मानि खम मानि जोंनि ओरै आसामनि सुबुंफ्रा बेयाव थानानै मिलायहैनो एसे खथिन जायो आरो। सान्नै सान्थाम सानबै बिदिनोल' थांनायाव आरो
औ औ
फन्द्र' बिस दिन थाबा मिलायनो हागोन ना आरो बिनि बारहावाजों मानि हथाद थांना हथाब फैफिननाय बायदि जानायखाय जोङो बारा मिलायनो हाख'आ हाख'आ जादों आरो
औ माने जोंनि आरो गुदुंबो गुदुं गुसु मा ने मिक्स जायो नालाय माने बेनि थाखाय बोथोरा हजोंनाथ' मिथिनायाव आं गुसुआनो जायो होनना नै मिथिनो मोनदों आरो खोननो औ
थाबाय थायो ओ दसेनो खुवा खौबो दसेनो स्रां जायो। दसेनो लामा नुलायै जायो बिदि आरो थेवबो बिदि लोगो मोनदोंबाबो थेवबो बरफ गोलैनायखौ लोगो मोननाय जायासै आरो
औ माने किमाव थांनायनि माने मा होनो माबायानो माने बरफ नायनो बरफ गोलैनाय बेफोरखौसो मानो थांनाय जा माने मेन टारगेट आनो
बरफ आरो बिदिनो बिसिनि कालचार बायदिसिनाखौ ओम मिथिनानै लानो थाखाय बेरायनाय माबानाय जायो आरो
औ औ नंगौ नंनाया
उ ओरैनो नोंथाङालाय ओ नेपालफ्राव थांनानै माबायदि एक्सपिरियेन्स मोनखो?
आंथ' नेपालाव थांनानै माबायदि एक्सपिरियेन्स गोन होननानै माने बाराबो बेरायनाय बेफोरबायदि बेरायनो होननानै थांखाया आरो जों माने नेपालाव थांनाया माने जों मिनिखाव थां जा मे गननि थाखायाय औ मा होन ज न'नि निनो न'निनो जायो आरो न'निनो बाजै बेखौ माने ओम मेडिकेलाव लांनायावनो थांनाय जादोंमोन आरो आङो बेवहाय थांफानाय जादोंमोन आरो माने जों ओरैनो बारा टाउनफोराव बेफोरबायदियाव बेरायनो मोनासै मा होनो डायरेक्ट थांबाय थांनानै माने जोङो होजा हरसे थाहैबाय हरसे थानानै माने अखानायै मेडिकेलाव थांबाय मेडिकेलनिफ्रायनो थांलाय फैलाय मेडिकेलावनो जादों आरो जोंनिया माने बेरायनो थाखाय खाबुखौनो मोनासै सेै आरो जोङो माने ओम ओजोंनि आरो नेपालनि नेपालनि रांखावरिखौ बुंनो थाङोब्ला माने नेपालिजों जोंनिजों बहुत दिडिफारेन्स माने जोंनिया दसबा बिसिनियाव फन्द्र बिदि जाहैयो आरो माने मुवा बेसाद फोरनि दामाव माने जोंनिफ्राय जोंनि जोंनि रांनि इसिना माने बारा जाहैयो आरो जोंनिया दसबा बिसिनियाव फन्द्र' एफोरबादि जायो आरो
उम उम उम।
मुवा बेसादफ्राबो माने जोंनियाव जेरै दस बा बिसिनियाव फन्द्र' बिदि फाइभ पारसेन्ट मा होनो फाइभ पारसेन्ट माने मा होनो टेनाव फाइभ पारसेन्ट बिसिना बारा जाहैयो आरो। आरो जे बिदिनो होजा माने जोंनियाव जेरैहाय मा होनो मेगनफोरनि अपारेशन खालामनोबा माने मा होनो बाजि रोजानि बारा थाङोब्ला माने ओजाहाय थामजि रोजा नैजिदाइन रोजा बेफोरावनो जाहैयो आरो माने नेपालाव खम जायो होननानै होननो मोननाय माने जोङो ओजानो नेपालावनो थांनाय जादोंमोन आरो बेनि थाखायनो। ओरैनोथ' बेरायनो बेरायनो मोनासै आरो जोङो माने खाबु मोनासै आरो माब्लाबा खाबु मोनोब्ला माने थांफिनगोन बेफोरबायदि होननानै सानदों आरो।
औ औ ओरैनो लकेल एरिया होननानै बुङोब्ला फेमास जायगा सरलपारायाव थांनाय जायो आरो।
ओ । एफोरबायदिआव थांफेरनाय जायाखै माने। थांनायानो जाखाया माने एफोरबायदि माने गोसोबो जाया बो होनजालाय लां माने औ। मानसिफ्रा माने लावखार ओंखाम जानाय एफोरबायदि थाङोना सरलपारा आरो दाथ' गरम बो थ जाहै बाय माने दुगैनो मानो होननानै थाङोना। मानि एफोरबायदिआव थांनो गो सो जाहरा आरो।
उम
ओरैनोथ' मा होनो गुवा हाटिफ्रावनो बांसिन थांनाय जायो गुवाहाटियाव थादों थांबाबो माने गासिबो जायगाखौनो माने गिदिंजोबनो हायाखै आरो माने गु
उम उम
जाखिनि एफोरबायदिनो मन्दिर उमानन्द मन्दिर कामाख्या मन्दिर ओरैजाय बालाजि इफोरदियाव थांनाय जादों आरो।
औ ओ दैमाफोराव थांनानै माबायदि एक्सपिरियेन्स मोनबोखो।
औ दैमायाव थांनानै औ माने जों इउनिभारसिटिनिफ्राय थांनाय जादोंमोन नालाय बेयाव हाय माने लोगोफोरजों एसे इ इन्टारेस्ट मोनदों आरो थांनानैहाय। सारमोनबो लोगोफोरबो दं जिहेथु माने जों जोंनि मा होनो गोदोनि बायखोन्दा नेरसोन बेफोरखौहाय माने जों नुनो मोनदों आरो माने जोङो जों थांनाय समावहाय माने हाबनो मोनाखै आरो मानि गेटआ मा होने बन्द'मोन आरो जोंनि समाव जों थांनाय समावहाय माने जों जि जि नायनो थांदोंमोन बेखौ माने नुबोजोबासैे आरो हाबनानै जोङो माने गेटनि फ्रायनो नायहरनांगौ जादों गेट बाहेरनिफ्रायनो माने खाफालानो गैयामोन होननांसिगोन जोंनिया माने जि टारगेटाव थांदोंमोन ओरैनो मा होनो थांनाय थांनानै फैनायल' जाहैबाय आरो जोंनिहाय माने प्रजेक्ट सिस्टेम मानिे बेफोरबायदि एगजाम जोबखांनानै थांदोंमोन नालाय जों ओरैनो बेरायथावथाव माने इउनिभारसिटिनि मा होनो इगजाम जोबखांनानै जों जिहेथु गबोखाासिगोन मा होनो बेनि थाखायनो माने जोङो जमा खेबसे माने सारमोनजों बा लोगोफोरजों बेरायनो होननानै थांनाय जादोंमोन आरो ओमफ्राय दा जों जि जायगायाव थाङ बेनो नुबोनाय जायासै आरो बे दिनखालिबो ओरैनो बाजारफ्राव ओरैनो एसे एनै हाबबोबाय माने जों ओजाा डिमापुराव माने बाजारफ्राव माने मा मैगं मैगं थाइगं फानो मा मा मसे फानो बे नु मोननाय जादों बांसिनहाय जों बानलु सिब्र' होन ना बानलु सिब्रु बेखौहाय बांसिन बांसिन नुनो मोनदों आरो जों फाननायफोरखौहाय बेनि अनगायैबो आरो साम' गुमा एम्फौ मा होनो एम्बु बेफोरखौहाय फाननायखौबो नुनो मोनदों आरो जोङो मा होनो डिमापुरनि बाजारावहाय आरो औ बिनि अनगायैथ' आरो जों बांद ब्रैबो थानो माने सानसेनो थांनानै सानसेनो फैनाय नालाय बारा बेरायस्लाबनो मोनासै ओरै जेरावबो आरो नोंथाङा मा मायाव थांदोंमोन होनदोंमोन बेरायनो
तेजपुर
औ औ तेस बेफोराव नोंथाङा थांनानै माबायदि मा होनो मा मा नुबोखो बा माबे तेजपुराव थांयोबा मा मा जायगायाव बेरायखो बेखौ एसे फोरमायना
आं आंथ' तेजपुराव थांनाया बारा थांनाय जायाखै खनसे इन्टारभिउखौनो थांदोंमोन आरो- बेउ थांनानै ओरैनो थांनाय फैनायल' जादों आरो- ओ आङो मोजां मोनबोदों माने ओ ट्रेनजों थांनायमोन आर ना ए ट्रेन साइथिं सेर सेर ओ साहा बागान- ओ समायना समायना रमायना ह्रागा बारि बिफां लाइफां वेदारखौ मोजां मोनहैदों आरो आङो मोजां जोंनि जोंनि गामि एरियायाव बुंनो थाङोबाथ' बिफां लाइफाङा जोबोद खम जाबायना दुंखावनायबो बारा जाबाय बिथिं जै मोजां मोनहैदोंमोन आरो तेजपुर साइदजों
औ दे होमबा नोंथां दिनैनि सावरायनाय आयदाखौ दोनथ'लायसै
औ दे दे
औ दे